खुलुमबाय खुलुमबाय
मोजां खोनादों दा
ओ एसे खोनाहांदो
मा खालामगासिनो दालाय
दा नै न'नि खामानि एसे एनै मावगासिनो
ओरैनो जिरायनानै दं आंहा
आतसा आसा
ओरैनो दा मा-मा खालामो मा-मा मावो जेनेबा
दा मावनायाथ' बे दुब्लिनि खामानि मावनायानोसै दा बर्थमान दा फोरबोनि एसे थाथ'दों माइआलाय एसे गायखांबाय
औ बबे जायगानिमोनथाय मा लिंनांगौ बिदा लिंनांगौ ना फंबबाय लिंनांगौ ना लोगो होननांगौ
लोगोखौनो गाबज्रिदो लोगोबाबो जायखिजाया सोमोन्दो थायोना
औ औ औ जेनेबा फंबाय बा बिदा बैदि जायखिजाया बुंनो मोजां जायो आरो माने जेनेबा आगै बा आदा एदिबा बुंनो मोजां आरो
बैसोखो हानहरबासै
बैसोखौ हानहरबा आंना थार्टिथ्रि
थार्टिथि होमबालाय आं आंखौ बिदा जानोसै
आदाखौनो होनांसिगोन ओरैनो रायलायनायाव माने बुंनो मोजां जानाय बायदि ओं बिदिबा आदा मोनहा बुरजा गायो माइखौ?
बारा गायनाय जायालै द' बिगाल'सो गायनाय जायो।
ओ माबे जायगानि मोनथाय?
जायगाया आंना अदालगुरि जिल्ला। भेरगाव साब दिभिजन खाग्राबारि दख'रा।
बे बिजनि चिरां
आदसा
उम जोंनिया बिद दि माइखौलाय गाया गायनाया माने दैनि एसे माबा आरो दै गैया नालाय बिदि दैमा एरिनि बान्दो गैया नालाय ओमफाय गायबा साफा सानै अखा हादैजों गायो गायबा ओमफाय बांद्राय मानसिफ्रा गायला आरो इदिबा बांसिन उम गय बागान एरिसो गायना लाजोबनाय जाहैबाय नालाय।
उम उम उम
उम बे माइखौ एसे खम गायो आरो गायो सोरबा सोरबा खिन्थु गायनायाव अखा हादैजों गायो आरो। बिदि बान्दोनि दै मानि दै बिदि गैया आरो बिदि मोना।
ओङो जोंनाथ' मेरला दैनि आंखाल गैया।
ओं दैया जोंना लोंनायनियानो एसे खस्थ'सो जानो नागिरबावो बोरै बा।
ओ ओ
दंखल दैखर बानायनोबा बांद्राय हानो नागिरा एसे मिस चिं माबा लाबो लायनांगौ बे गारिजों दोग्रा मा दोग्राया एफोरखौ एसे होनांगौ जायो। औ उम आखायजों हाया। हाया जायो आरो खस्थ' मोनो लायो इदिनो गोबाव लायो सोरनावबा हायो सोरनावबा हाया। एखमबा सोरनावबा ससे दोफ्रामनानै अन्थाइ मोनहैबाथाय हाला लाय बिदि जायो आखाइजों दोनाय बाथाय।
उम अन्थाय मोनो ना।
उम आसि फुट गाहाम दोनांगौ नालाय जोंनियाव।
जोंनावथ' बिदिनो दाइनजि गाहाम थांनाङा जोंना नैजिबा नैजिबा, थामजि फुदावनो मोनो जोंना।
जोंना एसे दैया खस्थ' जायगाया लाय मोजां माइफोर गायबा मायबो जायो गोरान खेथि मावबा गोरान खेथिबो जायो। गयफ्राबो जायो मैगं थाइगं मावबाबो गासिबो हायालाय मोजां बासिनो हाया। ओमफ्राय हा माथ्र' दैयाल' आरो दैनिल' एसे दिगदार आरो।
दैज्लांबाबो बिदि मेसेंनि आबाद बायदि मावजायो नामा?
ओ दैलांबाबो बे दा नैबे मेगंफ्रा जिंखा, बहल बेफोरखौ मावलाबाय बे एसे एनै थानाय जिंखा, बहल दा गोखा फिथाइ थाइबें बेफोर
उम गोखा फिथाइ उम उम उम आंना बिदि मावथ'ना नङा आंना दा बोरि जायगा नांगो जायो ना।
उम उम जोंना बोरि जायगा नालाय माने अखा हाबाबो दैया अखा हाबाल' थायो माने जै अखा गारनाय लोगो लोगो थांखायो। सिलप थांखायो आरो थाखाया बि दैले दैला दै थालाबाया आरो माने।
जोंना दै थालाबायो बिदि स्र' रानलांनाय बिदि मायानो गैया।
उम नोंसिना माने बे जायगायानो एसे दलहा दैले जाखाबायबा। दै गोनां जायगा नालाय। ओ जोंनियाव हनै दैयानो गै गैखायानालाय बे दलहा दलहा माइ गायबाय थाग्राफ्रावल' एसे एनै थायो आरो दैया बे हाब्रु हालौ दावबाय थानायाव हाया गै एसेबाबो माबासिन जायो नालाय लिरथेनाय गोरासिन जायो नालाय बिदियाव एसे एनै थायो।
उम
जायगायालाय मोजां थानो मानो लामा सामा फ्राबो इदिनो सिदा सिदा मोजां इदिनो हाबसन हाब्र' गैया न'फ्राबो बांद्राय गाज्रि गाज्रि थ' गैद्रायला गैनाया दानि दिनाव ओमफाय मोजां थानो मानोलाय खालि बे दैनिल' मोनसे आरो।
उम आदामास
जोंनावथ' जोंना न'खराव आइ आफा दं। ओमफ्राय आंनि बिथि ओमफ्राय गथ' सानै।
उम बाजै दं ने?
हा?
बाजै दङ दा?
औ औ दोङो दङ।
उम बाजैखौलाय बेसे गोजाननि मोनबोनाय?
आंना बे उदालगुरि।
उम।
टाउननि साहा थांनाय भैरबखुन्द' लाइननि।
अ उम
आंनिफ्राय मथा मथ थि ब्रैजिबा किल'मिटार गोजान जायो।
अ होमबा गोजानानो जायो माथो एसे।
गोजान जायो आंना नैबे बागसा बरदाद जायो।
ओ ओ।
बागसा सिमायाव।
उम।
बागसा सिमा माने दाथ' मा जाबाय तामुलपुर जिल्ला जाबाय नालाय।
ओ ओ ओ।
तामुलपुर।
उम बेसे बेसे फरायखो ओन्दैफ्रा?
मा?
ओन्दैफ्रा बेसे बेसे फरायखो होनदां?
ओ उन्दैयाथ' दा फिसाला थाखो बायाव फरायदों।
औ।
आरो उन्दै बे गोरलैया दासो टिनिमा।
उम
थाम मास खावसे जादों।
ओ उन्दै गोरलै दंना।
आंना एसे एसे देरस'बाय आंनाबो साथाम। सासेया जि थाखो मोनलायबाय आंनाथ'।
ए
आरो सासेया थाखो स्नि आरो सासे दुइसिना ब्रै थाखो
नै थाखो
उम इसे इसे देरस्र'जोबबाय बारा बिदि माबा नांला आरो खस्थ' गैला
औ औ खस्थ' गैला हौवासा साबैसे
हौवासा गैया हिनजाव गोजा
ए हिन्जाव गोजा
बिजामादैसो मोनजोबगोन देनां बिजामादैनाव बिजामादैनाव थाङै थाङै जानोसै देनां खामानि मावनो हायाबा
औ आंना दा फिसाला सासे दं गिदिरा
उम
बेनिफ्राय दा उन्दै गोरलै थारा हिन्जावसा
ओं गैया हरासै भग'बानानो जोंनो सोलायनो रोङासै एखे एखेखौनो मोनजोबबाय
बिबाबो होआबा इसोरा
ओ माथो खालामनो ने जेखौ मोनो बेखौ आजावनानै लाबाय आरो सिरियैनो।
अ
बेखौ नांगौ बेखौ नाङाथ' होनजाग्रा बुस्थु नङा नालाय
होनजाया बिदि होनजाया नङाबा खुद्रिलाङो
उम बेखौनो जेखौ मोनदों बे जिखौनो गोजोनबाय गैथारिल' दाजाथोंसै होननाय थाहैबाय आरो
औ औ बिराद अखा हादों नोंसिनिथिं।
अखाया हायाखै आदा हानायालाय अखाया गैया। दिनहै गैयानो अखाया मोनायावबो हायासै। मैयासो हादोंमोन दिनै मोनायावबो हायासै दाबो दिनै सानसे हायासै जि सान्दुं गरमसो।
अ। दहाय सानाव सान्दुं दुंबाय बेनिफ्राय दा नै। आं दा रायलायबाय थादोंना दा नै अखा फैगासिनो।
ए जोंथिं गैयालाय स्रां स्रांसो दा हरफ्रासो मा जायोथाय। हरफ्रावसो सोलायो नामा बोथोरफ्रा दालाय स्रां स्रांथारो मोजां दालाय।
उम बिदिनो सोलाय सोल' जालांबाय थागोन।
औ मा ओंख्रि संखो बाजैयाबा आदा!
ओंख्रिया दै थिनथा सारा थिनथासोआवनो जाग्रो खाबाय दा हरनि ओंखामखौ जाला होननानै।
ए दहाय
सानजौफुनि ओंखामा ओंख्रिया माबामोन बे ब्रयलार एसे लाना फैदोंमोन आं।
ओं ओं ओं ओं बुजिदों दे।
बिजोंनो जाबाय।
उम।
औ
बेसे बुरजासो दंबावो आदा माइया गायनो बेसेबांसो गायखांखो?
आ गायना फोजोबाय आं।
ए जोब्बायानो?
जोब्बाय आं आमथिनि सिगाङावनो फोजोब जोब्बाय।
ओ ओ ओ मोजां जाबाय दे होमबा गैला ने गायनांगौ गैला उम।
गायनांगौ गैला जोबबाय।
उम मोजां जाबाय दे हाग'बानो देरहा ग'थारो।
बेन्थ' माला जोबगोनसो जाबाय थादोंमोन आं बेखौनो।
ओं खामलाजों ला गायखोना न'आव गायखो आदा?
है गायग्रा मानसि लानाङो न'आवथ' गायनायथ' जाया।
ओ ओ ओं।
दा जोंथिं गायग्राफोरा सेजौ बाजि लायो बेला मोनसेयावनो।
बिसिबां?
सेजौ बाजि।
ए उम। जोंनिथिं सानसेबा थामजौ बाजि लायो।
ओ सानसे बा थामजौ बाजि होमबा आ ओरै बायदि जाहैबाय सेजौ स्निजिबासो गोलैगोनदां।
ओ एसे जोंनिथिंसो बारासिन ने नामा?
ना खम नोंसिना नोंसिना बारा जायो एसे बुरजा जायो।
औ एसे बारा जायो ओं।
उम जोंनि बेहायबो जायगा जायगा उम जायगा जायगा नैजौ गाहाम लायो सासेयावनो
ओ ओ ओ ओ उम।
उम उम
मोननाय मोनिजों खोथा ने बे मावग्रा मोननाय मिनिजों खोथा एखमबा मोनथाराबाय नैदि होदावबानो होलांनांगौ जाहैबाय।
जाहैबाय ओं।
सोलिनायजोंसो खोथा नालाय नों सोरहाबा बे बाराखौ होदोंबानो बे नांखासिगोनबो आरो।
नांखासिगोन ओं।
उम।
बेनो गाज्रि मोनलाय लायनाय जायो ओइ आमोखालाहा बिदि बिदि एसे बुरजा होनानै गायहोबायनो माबायनो फैसा बुरजा दोङोनदां होनलाय बावनसै आरो।
ओं नोङाबादि मानि थाखाय होनांदों होन्नायसो जान सै मोनाबा मायाबा एखमबा नों बायद'थायावबोम होनांनाय जायो नालाय बेफोरखौथ' सोर बुजिनो
उम उम। दाना ओरै जाबाय दाना सिगांना मोसौ जों गायनायखाय मानसि मोनलाङोमोन गायग्रा
ओं।
दाना ट्रेक्टर जाबाय।
उ
दा ट्रेक्टरजों खनसे बे बिगासे बिगानिखौल' एवनो फैयाना
उ उ उ
नोंसोरनो बुरजा एवनो मोनबासो फैयो दा बुरजा एवना लाखायोबा गायग्रा मानसि गैयाबा जारला जायो दा बेनिखायनो मानसिखौबो बुरजा नागिरनो गोनां जायो उ
उ
ओमफ्राय अ ए टाइमा जाबाय दे होमबालाय दे दे